फाय औ
जाबाय
उम
औ मा खबरमोन
मोजां नोंथाङालाय मा खबर?
मोजाङानो होनबा मा सावरायगोन
माबा फरायना होनसै आं नोंनो
बिदिथ जानाय नङा
खन्थाइ रायथाइ गोदोनि आंनि मा होनोमोनलाय सेन एलबार्टनि मेगाजिन जायो खोनासं
जाया नों दाखालि आं हरनायखौ नायाखै आं हरनायखौ नायाखै दखन
मा जादों बेआवलाय
बिदिनो खालामदोंमोन
ओमफाय
जाया
मानोसै
जाया नालाय जाया दा बुंनोबो हाया आं बेखौहाय
टपिक लादो दे दा खोन्थागोनना आं दे टपिक लादो।
बिबा माबा बस्थु माबा बेसाद गामिनि बारै खोनथादो दे नोंहा
दे जों बर'नि गामिखौ सावरायनोसै फुराना आरो दायो
उम आथिखालनि
आथिखालनि ओमफ्राय सिगांनि
उम
होमबा गोदोनि गामिफ्राव दा बर' गामिफ्राव
ओम
उम थांना थांनो बांसिन ओ ओरैनो खामानि मावना थांना थानायनि थाखाय राहा गैयामोन बारा बांसिनानो मैगं थाइगं गं गायनाय माइ आबाद मावनाय बेजों सोलियोमोन गामिफ्राव उम ओमफ्राय जिब जुनार लायो दाउ अमा बोरमा हांसो माबा माबि बायदि बायदि दा बेयावनो नों एद खालामबावदो माबायदिमोन गोदोनिखौ
जोंनाबो बिदिनो
नङा ब्रा जोंनाबो बिदि नङा माने गोदोना गोदोनिखौ माबायदि ओम इखौथ' बुंखाबायना ओम आरो ओमफाय एद खालामबावदो दे
माथो खालामबावो आं मिथिला
दानाय लुनाय गैयामोन नामा नोंसिना?
रुवाथि दाहोना लानानै जोंनालाय
ए दानाय लुनाया माथो गोलैयो दाहोना
हा?
दखना आरि दायामोन
अ औ दायोमोन
ए ओमबा बेखौ खोथादो दे माबायदि दायो मा ए दखनाल' दखनाया मा मा दखना
जोंना माबा दायोमोन बिदन आमफाय आगर एरनाय द' खनाखौहाय दायामोन जोंना।
आतसा
दानो रोंगौमोन मामिया ओमफाय दा-दायामोन माने जों रोङामोन नालाय उम
आं माने रायलायनाया जोंनो सेकिर माबासोमोन आरोना गाससिनिबो थाखायसोमोन। नर्थ स्पेसिफिक जायखिया हक बेथ‌ जाबाय दानायाव माबा थाबाय दखना थाबाय साद्रि थाबाय गामसा थाबाय आरनाइ थाबाय
उम्म
बेथ जाबायना। दानाय लुनाय थाबाय ओमफ्राय गायनाय फुनाय ओमफ्राय मोसौ आरि लानानै सोलिबोनाय सिगांनि टाइमाव आरो ना। सिगांनि समाव । दा बेखौ बुजिबाय जों सिगांनि समखौ । आथिखालनिखौ नों होनदो दे।
ओम नों होन।
आथिखालावहायथ जों दा बांसिनानो जप एबा साखरि होन ना जों बर साखरी साख्रि साख्रि लाबाय साख्रि मोनबायानो जाहाथे फो-फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि हिसाबै नङाबा मानि बेलेग बेलेग माबायाव आरोना बिथिङाव ।
उम
सरखारि साख्रि मोनबाय बेफोराव हाबबाय आरो बेजों लोगोसे औ बेबो थांबाय। डाक्टार इन्जिनियार ओमफ्राय बेजों लोगोसे दाबो बांसिनानो जोंना आबाद गायनाय मानायावनो दंथखायो। जासट जोंनि फेसिलिटिस आबाद गायनायनि टेकनिकफ्रा एसे सेन्ज जाबाय जेरै सिगांनि टाइमाव मोसौजों हालेवनानै आबाद गायोमोन। दानि टाइमाव ट्रेक्टर बायदि बायदि मेचिनफोरजों गायसै आरोना।
औ
औ दा नों बेहाय एसे बुंबावदो दे दा आथिखालनिखौ।
आं जेबो रोङा मिथिबायनो आं खौबिदि दा बुंबायथा ।
आथिखालाव माथो नों आं होनबायना ट्रेक्टर ओमफ्राय आथो-आथो
आं आं दोननादोंना बेवहाय सिरि बिराय गावब गावसो जायो ओंखायनो मिथिआ आथि
ओम नों कन्टेन क्रियेस कन्टेन क्रियेसनबो खालामसै दा दाना।
कनटेन क्रियेसन।
औ जेरै फेसबुकफ्रावबो भिडिअ ला। बेखौ
आं खनथेन बानायोखाय।
आरे जेनेरेलि मा-माबायदि कन्टेन्ट बानायो जोंनि मानसिफ्रा।
मोसानाय रिल।
ओमफ्राय बबावबा थांनाय जानाय लक
ब्लग बानायो।
बेफोर ना
बायदि बिजोंङाव बानायो मालाय
उम। माबा मोनसे फेस्टिभेलफ्राव माबा मोनसे प्रग्राम। माबा मोनसे सोंथि एबा सोंलुफोरनि थाखायबो बानायो बेजों लोगोसे इउथुबारस ओंखारबाय मेरला ।
उम।
ओमफ्रायो माबाफोर होनबावनो? आथिखाल आथिखाला साबसिन ना सिगांना साबसिन बेखौ बुंदो दे ओरैनो सोंदआव थासारिया जोंनि गामियाव गामिनि थासारिफ्रा।
गोदोनि समाव गावबा गाव नखराव जानायाव मोजांमोन।
उम।
सिरि सिरि बिदिनो गावबा गाव जानाय।
दानि समावलाय?
होम। आथिखाल नालाय माने गासिबो बायनानै जानाय माबानाय जाजोब्बाय।
उम गायग्रा गैला माग्रा गैला औ। बाजारफ्राव थांनानै बायहैयो।
औ।
आबाद मावनाया खम जाबायना एसे।
औ।
उम। ओरै जों गय गायो बिफां गायो बेफोरबो थाबाय सिगांनिफ्रायनो।
उम।
ओमफाय आरो सिगांनिया साबसिन ना दानिया साबसिन बेखौ होनदो दे।
नोंलाय माथो मोनो? आङो दानिखौनो साबसिन मोनो मानो होनबा आं मावनो बायो।
उम मावनो बायो माने सिगाङा खस्थबोमोन मोनथियाबो मोन
सिगांना आबादारि मावनांगौ जायोमोन हाआरि हायावहाय।
सिगांनि थासारिया मोजां मोनो आर ना लाइक जोंनाव मोजां मोजां बार मोजां दै। मोनो मोन जों
दानि थासारियाबो मोजाङानो गामि एरियायाव।
गामि एरियायाव मोजाङानो औ ओमफ्राय जों थांलाय फैलाय मोजां जाबाय
औ बांद्राय सुबुं अनजिमानि थाखाय माबायावहाय आरबान एरियास फ्रम पपुलेसन बारा जाहैबाय।
आरो गामिफ्रावथ थान्दाबो जायो।
बारहावाफ्रा ओंखायनो आलादा जाहैबाय आथिखालनि समावहाय।
उम ओमफ्रायो
दे नोंहा खोन्थादो ओमफ्राय
आंहाथ मा खोन्थाबावनो गामियानो मोजां गामियानो मोजां आरो दानि गामिनिफ्राय एदभान्सबो जाबो खाबाय थांलाय फैलाय मोजां नेट नेटवर्कबो नाङो।
उम
रायलाय होनलाय खाथिनिजों मावनानै दांनानै थानो हायो।
नोंसिनि गोदोनि गामिनि अबस्था ओमफ्राय दानि आथिखालनि गामिनि अबस थाया मा बायदि?
बेखौ नायोबाथ नरमेल एबा ओरैनो थाल मोनो आरोना सिगांथ बिराद खस्थ जों फरायनायावफ्रावबो खस्थ‌ खामानि मावनायावबो खस्थ हरनि समाव मम बाथिफोरजों सोलिनांगौ जायोमोन दाथ कारेन्ट थाबाय लाइट थाबाय गरम बोथोराव जों फेन मोनबाय बै समाव फेन गैयामोन अखा बांखा फैबा जोंनाव न' मोनसे मोजां गैयामोन बर' बर' गामिफोराव ना
औ औ
दाथ बांसिनानो मोजां जाजोब्बाय न'फ्राबो नोंसिना माबायदिमोन
जोंना बांसिनानो गोदोनिजों आरो दानिजों रुजुयोबा जोंना दालांनि मोनसे प्रब्लेम दंमोन।
उम
दालाङा दा मोजां जाबाय। आरो खारेन्ट कारेन्ट लाइननि गोदोना जाहैबाय माबायामोन अखा हाबा दैज्लां बोथोराव
औ
गोबाव लाइननि प्रब्लेम जायोमोन जेरावहाय जोङो इगजामफोरनि थाखाय माबायाव प्रिपेयार खालामनायावहाय प्र ब्लेम जायोमोन।
बेबायदि नो ना
लेमजोंहाय फरायनाङोमोन। ओमबाय गारि घरानि थांलाय फैलायनियावहाय एसे प्रब्लेम जायोमोन।
होनबा जों सावरायनायखौ बेहायनो दोनथनिसै ना?
औ
दे होनबा